औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां थारैनो। नोंथाबो खोनादों ना? औ नोंथां नोंथांनि कल हरनायनि जाहोना
नोंथांनो आं फन हरनाय जा जाबाय नै ए बे ओंख्रि ओंख्रिनि सायाव एसे सावरायनो थाखाय आंङो कल खालामनाय जादों। नोंथांङा समाय होनो हागोन ना? औ दा बिदिब्ला जोंङो जागायनोसै।
औ औ नोंथां थारैनो
औ ओंख्रि ओंख्रि होननानै बुंङोब्ला जोंनि मोनसे बे जाग्रा आदा जेरावहाय जों बेखौ ओ ओंखामजों लोगोसे जाफानाय जायो। दायो ओंख्रि होननानै बुंङोब्ला जोंङो गुबुन गुबुन मैगं थाइगंनिफ्राय बेखौ बानायनाय जायो। ओ जोंनियाव गोबां ओंख्रिफोर जों। ङो जानायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय गोथां मैगं थाइगंजों लोगोसे गोरान मैगं थाइगंनिबो जों ओंख्रिखौ जानायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ थारैनो।
जोंङो ओंख्रिनि बिथिङाव आंङो स्पेसियेलि बर'फोरनि ओंख्रिनि सोमोन्दै आं बुंनो सानदों। नोंथांजों एसे सावरायनो सानदों दा बर'फोरनि गुबै ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोंङो अनला सबाय नारजि बेनिफ्राय खारदै खारै ओंख्रि बैखौ जोङो गाहाय हमना लानो हायो
औ नंगौ थारैनो
ओ आङो अनला ओंख्रिखौ ओ जोङो बर'नि गुबै ओंख्रि होननानै जोङो बुंनो हायो दायो बे अनला ओंख्रिखौ ओ जोङो माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो ओ गिबियाव माइरंखौ जोङो ओ जिखिनि न'खराव जेसेबांखिनि सुबुं दङ' बे हिसाब बै जोङो माइरंखौ लानानै बेखौ दैयाव सोमग्रोनाय जायो बेनिफ्राय दसे समाय दोननानै ओ रुइनाय बायदि जाबायब्ला बेखौ जोङो दैनिफ्राय बोखांनानै दसे ओरैनो ओ फोरानस्रोनानै दैया जाहाथे थाङो बेखि लानानै बेखौ जोङो उवाल एबा थफसियाव देनानै गुन्दै खालामनाय जायो खौ जोङो अन गुन्दै होननानै बुंनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो बै अनलाखौ
औ
आरामसे थोरसि एबा खुरैयाव दोननानै उनावहाय जेतिया जोङो ओंख्रि संगोन गिबियाव दैखौ होग्रोनाय जायो बे ओ जेरावहाय जोङो संगोन खायसेया ओ खमब्ला सारायाव सङो आरो खायसेया बुरजाबा बेखौ थ'आव सौनायखौबो जों नुनो मोननाय जायो गिबियाव दैखौ फुदुंग्रोयो बेनो ग्लब ग्लब फुदुंनानै बेनिफ्राय ओ बै जेरावहाय जोङो अनला जानांगौ जायोब्ला जोंनो खारै नांगौ बे खारैखौ जोङो बे दैयाव होयो बेनिफ्राय ग्लब ग्लब गोदौ गोदौब्ला जोङो बै अन फोरखौ ओरै जों खनसेनो होनाय जाया बेखौ जोङो ओ आखाइजों लासै लासै सुफ्रुनानै जाहाथे फिथर थाया बे रोखोमै जोङो ओ बै अन गुन्दैखौ होनाय जायो बेनिफ्राय बेखौ खोब मोजाङै गारबाजों एरनाय जायो दा बे रोखोमै जोङो अनलाखौ सङो दा अनलाजों गाहायै बर'फोरा अनलाखौ जानला मानला जानाय जाया अनलाजों जोङो लोगोसे दाउ बेदर बे दाउ बेदरखौ जोङो हो फानानै जायो दा दाउ बेदर फ्रायबासो जोङो गाहायै अनला ओंख्रि जायो होननानै जों बुंनो हायो नाथाय जोङो गासिबो समावनो जों जिहेथु दाउ बेदरखौ मोना एबा दाउखौ मोना बेखायनो जोङो ओ गुबुन गुबुन रोखोमै बे बे अनला खौ संनानै जानाय जायो जेरैहाय मुला गुन्द्रु होनानै खायसेया
औ
ओ आलु होनानै
औ
बा खायसेया बासिगि बिबार जेरावहाय अनलाजों समायनाय बे
आरो जों बुंनो थाङोब्ला जेरै जों अनला अनला मैगंफोरखौ जों औवा खाजाजोंबो जानो हायो नङा होमबानोथाङ औ दानि दाथ' दैज्लां बोथोराव गोबां औवा मेवाइ ओंखार नालाय जों औवा मेवाइफोरजोंबो जानो हायो औवा मेवाइ जों बयलार बेदर गोबां रोखोमनि जोङो ओंख्रि होनब्लाथ' गोबां रोखोमनि दङ आरो ना जेरै जोङो दैज्लां बोथोराव थानाय मेथाफा बिबारजों अनला खारै
औ
बेफोरखौ जों जानो मोनबोदों आरोना नोंथां औ आरो जेरै जोङो औ बुंनो थाङोब्ला ओ एम्फौ लाथाजों एमफौ लाथाखौथ' नों सिनायखायो जानांगौ एम्फौ लाथाजों जोङो अनला खारै बेफोरखौ जों जानो मोनबोदों आरो जोबोद गोथा गोथाव जायो
जोबोद गोथाव जायो औ थिगानो
आरो ओंख्रि होनोब्लाथ' जे गोबां रोखोमनि ओंख्रि दङ जेरै जोङो जायोब्ला जेरै खार खान्दायजों बयलार बेदर अमा बेदर जायोब्ला जोबोद गोथाव
औ
आरो खारं खान्दाइखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो मोनजाबोदों औ औ जानाय औ नंगौ थारैनो औ आरो बुंनो थाङोब्लाथाय औ नंगौ नोंथांनि थाखायारैनो आरो जोङो मैस्था मैगंखौथ' जों ना जों गोबां जायो
औ
औ मैस्था मैगं जों खांख्राइ ना बेफोरखौथ' जों गोबां जानो मोनफिनदों नङा होनबा नोंथां
औ जेरैहाय जोङो मैथाखौ मोननै रोखोमै मोननो हायो जेरै
आरो बुंनो थाङोब्लाथाय जोङो औ नंगौथारै नोंथां मैथा बांगाल आरो औ
मैथा बांगालजों बे ओ साम'लादाय बेजों जोबद खाब जानाय ओंख्रि बियो मोनसे जोंनि बर'फोरनि औ बिदिनो
आरो बुंनो थाङोब्लाथाय जोङो बे मा होनो बेखौ ओ थाइगिर थाइगिरखौथ' नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ थाइगेरजों जोङो ना औ थाइगिरजों ना थाइगिरजों अनला बेफोरखौ जों जायो आरोना आरो गोदोनि गोदोनि आजै आजौवो बेफोरजोंसो बेफोरजोंसो जायोमोन आरोना दानि जुवा एसे खमखौ जों नुनो मोनबाय थेवब्लाबो जोङो थाइगिरजों नाखौ जानायखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो ना
औ नंगौ बे दायो मोनसे ओ नारजिजों अमा बेदर बे जोंनि खोब मोनसे ओ मोनसे गोथाव दोरोङारि ओंख्रि आ जेरावहाय दायो गुबुन गुबुन सुबुंफोराबो हारिनि सुबुंफोराबो बेखौ जानो हमबाय
औ नंगौ थारैनो आरो बेखौ गोबाङानो जायो आरोना बेखौ जोङो गोबाव सम बो थिनानै दोननानै जानो हायो आरोना जेरै जोङो फोराननानै बेखौ दोननो हायो आरोना फोराननानै जों बस्थाफोराव सुनानै फाथोनि बस्था एबा जोङो बेबस्था गेसें फोराव जोङो बेखौ जुनानै दोननानै जों गोबाव सम थिनानै जाजायो आरोना नोंथां।
औ।
बेखौ जोङो साखनिबो जाजायो औ रुदुमनाबो जाजायो। आरो जोङो खांख्राइ ना बेफोरजों मरायनानैबो जानो हायो आरोना।
औ औ।
बिफो बिब फोरखौ जोङो गोबां ओ ओनसोलफोरावबो नुनो मोनो आरोना जेरै जोङो हटेलफोराव जेरै टाउन सहराव जोङो जानो लुुबैब्लाबो हटेलफोराव जोङो मोननाय जायो आरो ना। जेरै सबायाइजों साम' अनलाजों दाउ बेफोरखौ जों गोबां नुनो मोनो आरोना जेरै आरो जों जा नोबो मोनफेरबाय जेरै टाउन सहराव थाङोब्लाथाय
औ दायो आरो मोनसेबाव लाफा आरो लाइ मैद्रु दा बेबो जोंनि बर'फोरनि एकदुम मोनसे आ ओंख्रि मख'जाथाव ओंख्रि बेबो लाफा लाइ
आरो जेरै जोङो ला लाफाजों जेरै अमा बेदर जाय-जायोब्ला जोबोद गोथाव आरो ना। औ जेरै जोङो रुनानै जायोब्लाबो संनानै जायोब्लाबो जोबोद गोथाव आरोना बेबो मोनसे जोंनि ओंख्रि जोबोद गोथाव जेरै लाफा जों अमाजों जायोब्लाथाय औ गु गोबां मानसियानो जायो लाफाजों अमा आरो जेरै खारदै खारै संनानै जायो जेरै जोङो थुन थुनुनि गोबां रोखोमनि लाइ लाफा था बायदिसिना जोङो फिस्ला जानायनि थाखाय बेफोरखौ जोङो होनानै जायो आरोना जेरै जोङो लाफाखौ बांसिन होनाय जायो आरो।
लाफा ग'से औ
औ नंगौ थ'आरोना।
दैलां बोथोरनि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो मा मा ओंख्रिखौ गाहाय मोनजानो हागौ दा नोंथां?
औ खारैनो जोंथ' जिंखाजों नाफोरखौ जों बांसिन मोनजानो हादों आरो ना। जेरै दैज्लां बो थोरावथ' जेरै मैस्था थायो नालाय मैस्था मैस्था गोखा मैस्था गोखै दं नालाय जों बेफोर खौबो खांख्राय नाजोंबो जानो हायोनो आरोना जोबोद गोथाव। आरो बिदिनो खुमब्रा खुमब्रा जालिथ' दा ओंखारसोदों खुमब्रा जालिखौबो जोङो हां ख्रायनाय बा ब्रयलार बेदरफोरजों आरो गोबां फट'ल भिन्दि बेफोरखौ जों मोनजानो हायो आरोना दैज्लां बो थोराव औ औ लेस्रा जोगोनाद औ जोगोनाद दैज्लांनि जोगोनार आरोना आरो बुंनो थाङोब्ला जों खारं खान्दायखौबो जोङो दैज्लां बोथाव मोननाय जायो आरोना
मोननाय जायो। औ दा बेबायदिनो मेसेंनि मेसेङाव मोननो हानाय मैगंनि ओंख्रि बेफोरो
बे मेसेंनिफोराथ' गोबां जोगोनारफोरानो होनजायो आरोना जेरै जों मेसें मेसें बोथोराव जेरै जोङो थावनिबो आबाद मावनो हायो आरो ना नोंथां।
औ औ बिदि
औ बेफोर थावखौबो जों मावनो हायो जेरै जोङो सेवा बेसरबो फोनो हायो बेसरबो फोनो हायो गोबां रोखोम जोङो फोनो हायो आरोना मेसें बोथोराव आलु मुला औ नंगौथारैनो।
ओ दुन्दियाबो मोनसे रो रोखोमसे जों मैगंआव खोख्लैनो हायो बेखौ दा थिग बेबायदिनो लोगोसे आरो
बेफोरबायदिनो जाग्रा होनबाथ' गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं दङ आरो ना जों बुंस' हाया
दा हाग्रानि मैगंबो जों मोनजायो
औ मोनजायो जेरै जोङो औ दिंखियाफोरखौबोथ' जानायानो जायो दिंखिया औ आरो दा जोंनि ओनसोलाव जानाय जाया आरोना जेरै बेखौ जानायनिबो नेम दङ आरोना नोंथां जेरै जोङो फुजा होआब्ला बेखौ मोनजाया बेफोरबायदि औ थेवब्लाबो जोङो थास' टाउन सहराव जोङो मोन जानायखौ नुनो मोनो आरो ना जेरै बेफारिफोरा फाननायखौ औ नंगौथारैनो आरो जोङो दा थास' बिबार अमा बेदर बेफोरबायदि जायो आरोना। दाथ' थास' बिबार ओंखार ओंखारदों।
ओमफ्राय बो थोर
औ नंगौथारैनो अब्ला नोंथां जोंना औ
टाइमाबो जाबाय। जोबोर साबायखर थाबाय नोंथांजों राय्लायनो मोननानै जेखिनि नोंथाङा
थारैनो देबिदिब्ला
औ गोजोन्थों नोंथां।
गोजोन्थों नोंथां।
औ